हेलौ नो
औ नोंथां खोनादों।
औ ओ नोंथाङा मा खालामना दं दा?
अ दङ' ओरैनो जिरायनानै।
औ नोंथांनि खबरा माबायदि
मोजाङानो दंथयो
औ हो आंनाबो मोजाङानो नोंथां
औ
नोंथांजों आं सावरायनो थाखाय माने मोनसे आयदा लानानै फैदों। जेरै जोंङो अनला आर ना अनला ओंख्रिखौ जों माबायदि संङोबा माबायदि जायोबा माजों जायो बिनि बागै एसे सावरायना होनो हागोन हागोन नामा नोंथांङा
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि बर'नि थाखाय अनला ओंख्रियाथ गोबां बयनिबो थाखाय गोथाव नङा होनब्ला
औ - औ
गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर'नि अनला ओंख्रि बियो मोनसे नेरसोन बायदि जानानै थालांखाबाय।
औ
ओ जों अनला रोखोमनि जानो हायो जोंनि जिहेथु जों जोंनि ओनसोलावहाय ओ जोङो जायो अनलाखौ फार्स्टआवनो जोङो ओ जों जोंनि ओनसोलावहाय जोङो फरिमल फरिमल माइरंनिखौनो जोङो अनला जानाय जायो।
औ
ओ अनलाखौ जोंङो फारस्त आवनो एसे माइरं खौ साफा खालामना लाग्रोनानै
औ
जोंङो बेखौ एसे दै सरदनो थाखाय एसे दोन थनाय जायो ओ बिनि उनावहाय जोंङो बे अनलाखौहाय बे माइरंखौहाय जोंङो उवालाव जोंनि बर'फोराथ उवाल वालआव देनानैसो जायो नङा होमब्ला
औ -औ नंगौ
औ जोङो बेबायदिनो उवालाव देनानै जेब्ला बियो मोजांङै दुहु दुहु जागोन अब्ला जोङो बेखौ ओ अनलाखौ रेडि खालामनानै लागोन अन गुन्दै जाब्ला जोंङो बेखौहाय ओ आं फार्स्टावनो खोनन्थानोसै नोंथांनो आंङो जाना गोथाव मोननाय औवा मेवाइ जों दाउजों खोन्थानोसै
औ -औ
ओ जोङो फार्स्टआवनो औवा मेवाइखौ दानना लाग्रोनानै ओ बे औवा मेवाइखौ मोननो मोननो थाखाय जों खारै एसे होनानै जोङो औवा मेवाइखौ एवग्रोना लायो
औ
बिनि उनावहाय बियो औवा मेवाया जुदि रेडि जायोब्ला जोङो आरो दाउखौहाय जोङो दाउखौहाय जोङो न'आवनो थानाय हिसाबै जों न'निखौनो जायो जोंनि जों बर'फोराथ' बेफोरखौ दाउफोरखौ फिसिखायो नङा होमबा।
औ औ नंगौ।
जोंओ जुदि न'आव गैयाब्ला बाजारनिफ्रायबो जोङो बायनानै लायो।
औ।
आरो जोंओ बेखौहाय दाउखौहाय बुथार बुथारनानै साफा खालामना लाग्रोनानै। गोदानानै। जोंओ बेखौहाय। जेरै जोङो थाव सेरनानै पियास बानलु। सामब्राम गुफुर मस्ला मसलि। बिदि होनानै जोङो दाउखौ मोजाङै एवना लाग्रोयो।
औ।
अब्ला बेखौ दै होनानै ओमफ्राय। माइरंजों लेडि खालामना लानाय अन गुन्दैखौ जोंओ बेखौ आखयावबा जोंओ जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो बेखौ माने दै गुसुजों लगायना लाग्रोनानै बेखौहायाय एसे एसे हानाय। जायो आरो।
औ औ।
बेफोरबायदिनो एसे मोनबाथाय जोंओ आरो औवा मेवाइखौ होनानै होयो आरो। बिनि उनावहाय मोनबाथाय जोंओ एसे थावनायनि थाखाय मिलौनायनि थाखाय जोंओ दुन्दिया। दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होनाय जायो आरो।
औ औ।
आरो जोङो अनलाखौ जोङो मुदुफुल बिबारजोंबो जानो हायो।
औ।
आरो जोंओ अनलाखौ साम' आरो गोबां रोखोमनि जानो हायो आरोना।
औ औ हायो।
ओनसोलावहाय मा माजों जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन। जेरै दा बावैसो नोंथाङा बुंलांखानाय औवा। मेवाइ नंआ। होमबा औवा मेवाइखौ दाथ' मोनखायो नालाय। ओ बेखौथ' गासिबो। जानायानो जाखायो जेरै। बांसिन जों माने दाउजों मोजां मोनो। आरोना दाउ बेदरजों अनला जाबा मोजां मोनो। आंबो बेखौनो बुंनो। थांनोसै जेरै जोंओ मेवाइजों अनला जानो होमबा जोंथ' मेवाइखौ दानना लाग्रोबाय नङा होमबा। बेखौ दाननानै। बेनि बा औवा मेवाइयाव थानाय बे बाख्ला बा मा होनगोन बेखौ बिगुर ना बाख्ला बेबायदि होनो आरोना ओ बेखौ जोङो गिबियावनो बेख थ' बेबायदि साफा खालामना लानानै दैजों मोजाङैनो सुना लानानै जों जेब्ला अन देनो थाखाय जोंहा माइरं नांगौ नङा होनबा?
औ औ
बे माइरंखौ खायफाया माने एसेस सोमना दोनो खायफाया सुनानै माने सर' होना दोनो आरोना ओ गासैबो मोनसे समानैनो खालामा ओ एसे आलदा आलदा जायो। बानायनायफ्रा गावबा गावनि रोंगौथिखो आरो लानानै।
औ
बेखौ जोङो स सोमनानै बा सुनानै लाखांनायनि उनाव जों औवा मेवाइखौ हाना लाबाय ओ जोंनि हिसाब मथे जों माने गोबा गोबा सोरबा एसे रोजा रोजाबो हायो नङा होनबा? बेखौ खेरायाव खेरायाव दैसे होनानै बा खारै सं ख्रि बेबायदि होनानै खोबाब नानै मानि बे खौ रहायना लाग्रोयो आरो बेनि उनाव जोंथ' जेरै दाउ बेदर न'आवनो थायो नोंथाङा दाबावैसो बुंलांदोंमोन नालाय जोंनि न'खरावथ' बेबायदि दाउसिन -दाउला माने फिसिनाय था थायो नङा होनबा बेखो जों गिबियावनो माने हमनानै बा सिथारनानै बेबायदि जों माने साब फा खालामना लानायनि उनाव गोदाखांनायनि उनाव जों बेखौ मोदजाङै एवना लागोन आरो ना जेरै सामब्राम गुफ फुर बानलु बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मस्ला मस्लिखौ खायफा खायफाया मोजां मोनो मस्ला हानानै खायफाया मोजां मोना
औ था
देना लानानै जों मोद मोजांनो बेदरखौ माने मोदजाङैनो एवना लानिसै आरो ना बेखौ एवना लान नायनि उनाव जों माने बेहाय अन गुन्दैखौथ' खायफाया नोंथ थाङा दानि बावैल'सो बुंलांदोंमोन ना? उवाल्ड नामा ओ जोंनि जंथ' बेबायदि गैया। जोंनिथिं थिंखिखौनो बांसिन नुनो मोनो ओमफ्राय आरो दानि जुगावथ' लाइनजों बे ग्राइडार ना मा होनो बे बेदों माने अनखौ माने हना। बादायना लानाय जायो आरोना बेखौ मोजांङैनो। ना लानायनि उनाव माने एसे गुन्दै जागोन ना मोजांङैनो। बै एवहाना लानाय बा रहायनानै लानाय बै औवा मेवा बेखौ माने आं बै एवफ्रामना बा एवना लानाय बेदराव माने होबाय आरो ना बेखौ होनानै बेखौ मोजां गोदौ होनोनानै बेखौ माने फाख खालामनानै आरो दाबावैसो नोंथाङा बुंलांदोंमोनना दै गुसुजों माने लगायना लानानै होयो होननानै ओ थिग आं जोंनि मा माने जोंनि जायगायाव खायफा खायफा मानसिफोरा माने अन गुन्दैखौ माने बे गोदौबाय थानाय समायाव माने इसे इसे इसे होनानै माने एरै एरै आरो इसे इसे होयो बेबायदि होयो आरोना
औ
ओमफाय दैखौसो जों माने बेखौ एसे दै गुदुं होयोबा एसे माने गथा खानो नागिरो थाब गिलिया आं बेबायदि मोनो आरो
औ
बेखौ जोङो बे गोदौबाय थानाय समाव जों बेखौ लखबनानै माने एरग्लुंबाय थायो आरो जाहाथे बि माने सिथाबा बा ग गथाखौ मा गथा खाया बेफोरबायदि आरो
औ
जोंथ' बहुत जातनि माने बिबारबो ओमफ्राय बिलाइबो बेबायदि अनला जायो नंङा होनबा नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जायो जानां गौ बेफोरखौ जेरै जोंङो मेसें बोथोराव मोन नाय लाइ बिलाइजोंबो जों अनला जानो हायो
औ
ओ बेखौबो जों माने दाउ बेदरजों जायोबा माने मोजां मोनो आरो ना जेरै जोंहा फुजा न'वाव होनाय फुजा बेफोरावबोथ' जोंहा अनलाखौ नांखागौ जायो नंङा होनबा जेरै जों मुलानिफ्रायबो जों अनला खालामना जानो हायो मोदोमफुल बिबारजोंबो जों अनला जानो हायो सेफालि बिबारजोंबो जों अनला जानो हायो गामबारि बिबार जोंबो जों अनला जानो हायो बेबायदिनो गोबां माने बिलाइ बा बिबार माने अनला जानो हायो आरो
औ औ थारैनो
नोंथाङा बेबायदि मा माजों माने अनला सङोबा संनानै मोजां मोनोबा जानानै मोजां मोनो
ओ जोंनि ओनसोलाव दा दैलां बोथोराव मोनसे बिबार ओंखारोना ओ आबाद फोथारावहाय बे बिबारखौ जोंना बेयावहाय बासिखा बिबार होनो नोंथांमोनथिं एसे बेलेग अ आजिना सररि आजिनाय बिबार होनो।
औ जोंनिथिं जोंनि ओनसोलाव मेथ'खा बिबार बुंनाय जायो आरो ना बेखौ।
औ औ। ओ जोंनि बेखौ आजिनाय बिबारखौ जोङो फासआवनो जोङो बेखौबो आजिनाय बिबारखौबो खोनानो मोनदों गोदोनि आबै आबौनि खुगानिफाय ओ आजिनाय बिबारखौ खानो थाङोब्ला नोंथाङा ओ फुंबिलि समावनो फुंनि समावनो खाहैनांगौनो ओ बेलासियाव खानायखौ बेलासियावहाय खानो हामा होननाय खोनानो मोनो आरो ओं खायनो बिनिखायनो जोंनि ओनसोलाव फुङावनो खाहैनानै जोङो बेखौ खाना लाबोनानै ओ सानजौफुंनि जेब्ला ओंखाम ओ ओंखाम ओंख्रि संनाय जायो अब्ला जोङो बेखौ खाना लाबोनानै ओ बिनि बिलाइखौहाय बासिनानै जोङो बेखौ साफा खालामना लाग्रोयो
औ।
बिनि उनावहाय जोङो बेफोरबायदिनो खारै एसे होनानै बेखौबो एवना लानानै बेफोरबायदिनो अन गुन्दैखौ ओ दैजों लगायना बा होयो बा गोदौबाय थानाय समावहाय जोङो आखाइायाव लानानै एसे एसेबो होनो हायो आरो।
औ औ।
आरो जोंनि ओनसोलावहाय ओ ओ गोखा बुस्थु मोनसे बिबार दङ बेखौ मेसें बोथोराव ओंखारनाय ओ बे खौ होनो आजिनाय अ सरि बास आजिनाय बार होनो औ। इस इसे खाथो खाथो मोनो आरो बे मेगंखौ।
औ औ।
नोंथांमोननिथिं बेखौ मोननो थाङो ना?
औ मोनो जोंनि ओनसोलाव बेखौ माने बासिखा बिबार होननाय जायो आरोना। बासिखा बिबार बुंनाय जायो जोंनि ओनसोलाव।
जोंनि ओनसोलावबो बेखौ बासिखा बिबारखौनो होनो आरो।
औ।
अ दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला?
औ औ नंगौ।
नोंथांनिफाय बेफोर ओ अनला ओंख्रिनि बर'नि अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै मिथिनानै नोंथांनिफाय खोब गोजोननाय मोनबाय।
आंनिफ्रायबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ उनफोराव लोगो मोनगोन।
औ दे।
औ नोंथां।